हेल अ हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना
खोनादों नोंथां ओं।
होम
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों।
आं स्कुलाव दङ
औ फैयोना नोंथा थाङा आं नोंथांजों दा माने माखासे थपिक नि सायाव नोंथांजों दसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ जागोन दे
अब्ला नोंथांनो आं टपिकखौ खोन्थानो होनि जेरै जों गोदो गोदो इन्टारनेट गैयैयाव माबायदि सलियोमोन आरो दा इन्टारनेट फैनानै माबायदि माने सुबि दा जाखो माखासे जोंनि सो सायाव बिनि सा याव ससे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ आं जाखिनिखौहायो बेखौ आं खोन्थानोसै ओ इन्थारनेट होननानै बुङोबा ओरैनोथ जेनेबा बे मोनसे ग्ल ओ बेखौ जोङो ह' माने बुस सम बुहुमावनो फुरा इउस खालाम माने बाहायनो हायो दायो दा गोस गोदोनि इन्टारनेट गैयि समाव माबायदिमोन ओमफ्राय दानि इन्टारनेट थानानै माबायदि बेनि डिफारेन्सखौ माने फारागथिखौ खोन्थानांगौ आरोना।
औ औ
औ माने आं सिगां गोदोनिखौ खोन्थाग्रोनोसै गोदोय टारनेट गैयियावहाय ओरैनो जेनेबा मोखांजों मोखां जेनेबा रायलायनायफ्रा मा होनो कन्टिनिउ जायोमोन आरोना ओमफ्राय दायो जेनेबा ओ सिगांहाय बे इन्टारनेट गैयै टाइमावहाय ओ नोंनि लोगोफोरजों बा ननि मानसिफोरजों रायलायनाय ओ फेस थु‌फेस रायलायनाय खा आ माने कमन जायोमोन आरो बे टाइमाव एनिफ्राय माबा मोनसे प्रब्लेम मा होनो। दिसकास माने प्रब्लेमनि सा सायाव रायलायनो मानोबाबो इदिनो जोङो मोखांजों मोखां रायलायनानै स उम सल्भ खालामनो हायोमोन एनिफ्राय जेनेबा दायो इन्टारनेट फैनानै बेबो ओ मोजाङानो जादों मानो होनबा जों गोजान जायगानि खौ ओ मोनसे खोथायाव गोजान जायगानिसिम कनटेक्ट बा माबा मोनसे खालामनोबा इन्टारनेटनिबो गोनांथि जायो ओमफ्राय बेयावहाय जेनेबा जों बिदि ओ सेकेणडआवनो जोङो कन्टेक्ट खालामनो हासै बेबायदि जाहैयो। ओमफ्राय आरो इन्टारनेट दायो इन्टारनेट थानानै बहुत प्रब्लेमफोरा सल्भबो जानो हमदों दा दा बे जौगाफु मुगायाव माने इन्टारनेटआ बहत इम्प बहुत गोनांथि जायो बेयाव दा जिखुनु स्कुल गथ फोरानो होन बा फरायसाफोरानो होन माने बिसोरो दायो अनलाइन क्लासेसफोरबो जाहैनो हमो स बेफोरो इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि जरै माने पसि जायो आरो उम जा माने इडुकेसनखौ जोङो मोननो हायो सोलोंथाइखौ मोननो हायो इन्टारनेटखौ जों मोजां मोजाङाव इउस खालामोबा मोजाङाव बाहायोबा बेनो बहुत ओ माबा मा होनो जोङो जेनेबा गोजानाव थाङालासिनो जायगायावनो थानानै माने सोलोंथाइबो लानो हायो। खिथु इन्टारनेट खौ मोजाङै बाहायनो रोङाबा बेनो आरो मोनसे जेन मानसिया माने बेखाराव थाङो बेबायदि जाहैयो बिनिखायनो आं सानो माने ओ इन्टारनेटहाय जोंनि माबायाव जोंनि दा जिउआवहाय बुहुत ओ हेल्पफुल माने मदद बुहुद मदद खालामदों जोंनि लाइफआव। ओम आरो मा होनबावनो ओ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा गोदोनिखौ जेनेबा गोदोनि इन्टारनेट गैयि टाइमनिखौ?
औ हागोन नोंथां आं उम जिखिनि आंनि साननायाव जे मोनदांथिबेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। दा जोंना दा नों नोंथाङा बुंदोंमोन सिगाङाव माबा मोनसे खौरां जों दैथायहरनो थाखाय जेनेबा गोदो जों डागघर पस्ट अफिस बिदिनि गेजेरजोंसो हायोमोन नालाय। माने गोलाव समनि गेजेर नोंसो मोनसे खोथाखौनो बिदि जों गुबुन सासेनो फोरमायहरनोबा लाइजामनि गेजेरजों जों लाइजामखौ गिबियाव लिरो। गोरनांगोन लिरनानै जों बेख औ दागबरफ पस्ट अफिसाव थांनानै जों सोहैनांगोन बेखौ बेखौ होनब्लासो फिसना गुबुन मोनसे पस्ट अफिसाव बारहोगोन बै पस्ट अफिसा बै गुबुन मोनसे पस्ट अफिसाव बानायनानै बिदिनो गोलाव सम खनि गेजेरजोंसो जों माने मोन मोनसे खौरांनि थाखाय बिराद खस्थ खालामनांगौ गोनां जायोमोन नाथाय जाय सिगां बिदि खस्थ गैला दा जोंना इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजों जों बिराद सुबिदाखौ मोनो। बे मोजां होननांगोन जों दा मोनसे खौरांखौ जों गुबुन सासे मानसिनो जुदि फोरमायनो थाखाय सानोब्ला अब्ला जों मिनिट एबा सेकेण्डनि गेजेरावनो जों फारस सेनेलि कनटेक्ट खालामनानै ओम माने दा खौ-खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो। दा इन्टारनेट फैनाया मोजां खिन्थु साइद फारसे नायोब्ला गाज्रिखौबो नुनो मोनो मोजाङाव बाहायबा मोजां गाज्रियाव फरायबा गाज्रि ओ बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि फरायसाफ्रा दानि जेनेरेसननि फरायसाफ्रा साननानै नायबा नुयोदि माखासे मिथिनो मोनै जि सोंनायनि फिननायफोर बेखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों सब मोनथिनानै लानो हायो बे मोनसे मोजां सुबिदा नाथाय दानि जुगनि फरायसा फोरा ओरैबायदि खालामो बे मोनसे गारजि जेरै दा माबा मोनसे जुदि फरायसालिनिफ्राय साननानै ला हम एसाइनमेन्ट बेफोरखौ हरोब्ला माने आजिखालि बांसिन फरायसाफ्रा इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै माने खामानिखौ मावो खस्थ खालामनायखौ जों माने खम नुनो मोनदों गावनि। खस्थ खालामनायनि गेजेरजों दि फिननायखौ दिरुननांगौ बिनि सोलायै बांसिन फरायसाफ्रा इन्टारनेटनि गेजेरजों गुगोलाव एबा सार्ट जिपिटि बेफोर बायदिसिना एप्लिकेसनफ्राव माने सोंनाय फिननायखौ दिहुननायखौ जों नुयो आरो नाथाय मोजां। बो जों आरो गोदो मोनसे खौरांखौ जों खोनासंनो थाखाय माखासे गोबां खस्थ जेरै निउस पेपारफोर बेफोरनि गेजेरजों मिथियोमोन नाथाय दानि जुगाव जे इन्टारनेट फैनानै जों गोरलैयैनो जों न'आव थानानै बा दाबसे जायगायावनो। जिरायना थानानै जों गोरलैयैनो खोनासंनो हायो खौरांफोरखौ थाब थाब मोननो हायो नैबे मोनसे मोजां सुबिदा। दा आरो मा बुंबावनो नोंथाङाबो एसे बिनि बागै। फोरमायबावगोन नामा?
औ फोरमायजायो जेनेबा इन्टारनेटआथ ओ गोबां रोखोमनि थायो नालाय बेवहाय ओ हमना लादो जों वाटसेएप फेसबुक सबखौबो बेफोरो मोनसे मोनसे एक्सट्रा ओ बेलेग बेलेग एप्स जाहैबाय दा जोङो इन्टारनेटजोंनो बेफोर एपसखौबो जों बाहाय नो हायो दा माबा मोनसे मेसेजेसबाबो जोङो बेखौ दहायनो बुंलाय बुंखाबाय जेनेबा कल बा वाटसएपफोरजोंबो मेसेज खालामनानै बाबो जों खौरां दैथाय हरनो हायो इनिफ्राय माबा मोनसे फथ भिडिअसफोर शे ओ मा होनो शेर। खालामनो गोनां दंब्लाबो बेखौ जोङो वाटसेप जों खालामनो हायो बा फेसबुकफोराव जोङो नुनो मोनो आरो माबा मोनसे जाब्रबथाय जेरैहाय ओ माबा मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटस बेफोरखौबो जोङो बे इन्टारनेटनिफ्रायनो मोननो हायो माने। जि ओ जेरावहाय जि हाइलाइट निउस जादों बा इदि उम जेनेबा निउस सलिगासिनो जि जायगायाव सलिगासिनो बेफोरबायदि प्रब्लेमसफोरनि सोमोन्दैबो जोङो फेसबुक बा वाट वटसेप बा स्टेटास बेफोरनिफ्रायनो जोङो मोननो हायो आरो ओ बिदि गोबां बेफोरनि जुनैबो जोङो रांबो रांबो खामायनो हायो जुदि गोसो दङब्ला मानो होनबा बेवहाय गोबां ओ। रिल्स माबा रिल्स आनोजा बा भिडिअस एक्सट्रा भ्लगार इफोरबायदिबो जानो हायो माने उम जोङो बेखौहाय इजु ओ सोलोंथायाइयावल' नङा सोलोंथायाइयावल' नङा नाथायबा जोङो बेयाव रांबो आरजिनो हायो आरो बिनिखायनो आं सानो माने मा बांसिनानो ओ मा होनो प्रपिट दङ होननानै आं सानो आरो माने मेरिटस बांसिन दं होननानै सानो ओमफाय डिमेरिटसा जाय फोरना बै इउस खालामनो रोङै बैफोरनि थाखाय बुहुत गाज्रि जायो आरो बेफोरो मबाइल मबाइला मबाइल इउस खालाम माने मबाइलावसो बांसिनानो जों इन्टारनेटखौ नायखायो नालाय लेपटपफोरखौथ इमान बाहायनायबो जाया। ओमफ्राय ओ बे मबाइलफोरखौ बेफोरावनो जेनेबा आं सानो आरो जे बे गथ'फोरनोहाय इउस खालामनो होयियाबो मोजां जागोन मानो होनोबा गोबां पेरेन्टसफोराबो दाना बिमा बिफाफोरा माने माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा गथ'फोरखौ माने माबा मोनसे जेनेबा खुद्रिनानै मोनाबाथाय डायरेक्ट मबाइल होनानै बुरखायनानै दोनोना। जेनेबा इसोरो मबाइलावहाय रिल्स बायदिसिना भिडिअ माबाफोर इदि नायथों होननानै खिन्थु बेफोरबायदि खालामनाय ओ सरखौ खालामनो नाङा आरो माने बेफोरबायदि सर खालामनो नाङा मानो होनबा बियो बिराद गथ'फोरनि। फरायनायावबो बिराद इफेक्ट होगोन आरो माने गाज्रि माबा होगोन आरो मानो होनबा बिसोरो एडिक्टेड बायदि मोनसे जालाङो नालाय ओंखायनो मबाइल इउस खालामनाया जेनेबा जायफोरा ओम रोंगौ बा जायफोरा सोलोंथाइयाव दों बाहायदों बेफोरनि थाखाय बहुत मोजां आरो बेनोसै आरो स नोंथाङा
आरो नंगौ बेबो मोनसे मोजाङाव बाहायबा मोजां गाज्रिआव। बायोबा गाज्रि दाज जों नुबोगासिनो माखासे गोबां सुबुंफोरा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बांसिन इन्टारनेट मोन दों होननानै बेखौ गुबुन माने गाज्रि खामानियावसो बाहायनायखौ जों नुयो नाथाय बांसिन सुबुङानो बाहाया नंगौ जेरै दानि गथ गथ' गथ'फ्रा मबाइलखौ गेम आरि गेलेनायफ्राव बाहायो नाथाय बैफोराव नङा माखासे मिथिनो मोनै बुस्थुफोरखौ जों जुदि इन्टारनेटफोराव सार्च खालामनानै नायोब्ला जों मोनो आरो बेफोरखौ नायोब्ला गाहाम जायो बेखौ जों सानो। होमबा नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दसे सम होनायनि थाखाय होमबा गोजोन
औ दे।